हेलौ
खोनादों ना
हेलौ' औ नोंथाङा खोनादोंना आं नोंथाङा मोजाङै दंना
खोनादों
नोंथाङा मोजाङैनो दङ नामा नोंथाङा मोजाङैनो दङना होनदों ओम बा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय जों मोनसे टप पिकनि सायाव डिसकास खालामनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम दङ ना
औ
बिदिब्ला जों टपिक ओ अ बिदिब्ला जों टपिकखौ बुंनो जागायजेनबाय जेनेबा नोंथाङा ओ ट्रेडिसनेल बर'नि ओंख्रि मोजां मोननायखौथ' मिथिगौ जेरै औ अनला सब बाय ओ अनला दाउ स सबाय ओ बिदिनो अमाजों नारजि बेफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंथिनो सानो जेनेबा माबायदि सङो बेफोर आइटेमसफोरखौ बुंनो हागोन ना?
गिबियावनो आं अनला खौ जागायजेनोसै ओ अनला ओंख्रि संनायाव जोङो अन अनला अनलाखौ जों माइरं गुन्दैजों संनाय जायो बे माइरं गुन्दैखौ संनो ओ गिबियावनो माइरंखौ सुनानै एसे फोरानदबनानै बेखौ
औ थारैनो
उन्दै मोननाय बेखौ देग्लि खांनायनि उनाव अब्ला अन खारैखौ दाउ अमाफोरजों सङोब्ला बै सारायाव थाव होनानै एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो बेखौ एवफ्रां म बानलु सस दं बेफोरखौ होनानै जों बेदरजों गोसो फानै बेयाव दै लुनानै होनाय जायो।
थारैनो
उनाव जाखोयो आरो जेब्ला दैया गोदौओ गोदौ ग्ल ग्ल गोदौ अब्ला जों अन गुन्दैखौ एसे दै लगायनानै ओंख्रियाव होनाय जायो दै गोदौनाय दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव अन गुन्दैनि रोसिखौ होनाय जायो। बिदिनो बेनि उनाव जेब्ला ओंख्रिया मोनो अब्ला संख्रिखौ होनाय जायो।
औ औ नोंथाङा आरो बे अनला संनाय ओ ट्रेडिसनेल ओ नोंथाङा खोनादोंना? आरो नोंथाङा बेबदिनो बेफोरबायदि ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरनि बागै आंखौ माबाफोर सोंथि सोंनो गोसोबा सोंजागोन
साम'जों आरो सबाय नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना एसे
हेलौ
हेलौ साम साम आरो सबायाइनि गेजेराव मा बेफोर मिथिनाय नोंथाङा दङ बुंथिना
अ जाखिजाया बे जायखिजाया बे ओंख्रिनि बागै आं बुंगोन ट्रेडिसनेल नोंथाङा खोनादोंना ओ अनलाजों दाउ होनो अब्लाथ' जों बर'फोरा जोबोद मोजां मोनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो बर'नि मोनस मोनफा मोनफा मोजां मोननाय ख्रि जेरै जोङो ओ सबायजों स' अनलाजों दाउ नारजि नारजि अमा जेरै जों सामखौ जों दैमा फोराव बिलोफोराव खनो गोदोहाय दाबो खननानै बिदिनो संनानै जानाय जायो सबाइजों आरो बेबादिनो जोङो जेरै अमाजों नारजि संनाय जायो आरो बेखौ जोङो अमाजों नारजिखौ खायफा ओ गोदोनिफ्रायनो फोथायनानै लायो जे जोङो ओ जेरै ओ गोजाननिफ्राय आलासि दुमसि फैबा जों सोमोन्दो नागारलायो होननानै जोङो ओ नारजिखौ संनानै जानाय जाया। नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ थिग बेबादिनो जोङो मानसि सोमोन्दो नागारनो थाखाय जोङो ओ नारजिखौ बाहायनाय जायो नारजिया जोंनि मोनसे जोबोद ट्रेडिसनेल एबा गोनांथार होननानैबो जोङो मिथिगौ बेबाद दिनो बेबादिनो नोंथाङा आरोबाव मोनसे सों खालामनो सानदों नोंथांनिसिम ओ बेबादिनो गोदोहाय मस्ला मस्लिफोरनि बागै मिथिंगायाव मोननायखौ आथिखालाव माबादि ओ बाहायो बेनि बागै बुंनो हागोन ना
खनसे बुंबावजागोन नामा
मानोे जोङो ओ गोदोहायथ' बांद्राय मस्ला मस्ला मस्लि बाहायामोन ओ गोदोनि दानि ओंख्रि संनाय मस्ला मस्लिफोरनि फारागखौ बुंनो हागोन नामा बुंदों
गोदोयो जोंनि आबै आजौना बिदि मस्ला बाहायामोन होननानै आं खोनानोसो मोनदों। दायो बांसिनानो आथिखाल आथिखाल मुगायाव बांसिनानो मस्ला मस्लि जिरा जेरै मानलनि ग न्दै जिरा
औ नंगौ। हेलौ
आरो मा भउसन
खोनायाखै हेलौ खोनायाखै नामा अ दे बुंलाय मा होनदों खोनायासै आं
गोदोयो आबै बिथांमोननि समाव जोङो आं खोननानो मोन दों दायो आथिखालनि सु बुंफोरा मस्ला मस्लिखौ
औ
बांसिन जिरा गुन्दै नोंथाङा ओंख्रिनि मुंफोरखौ एसे बुंथिना होनो हागोन ना हेलौ खोनादों ना